हेलौ।
औ खोनादों ना।
खादोंना खोनायाखै?
औ खोनादों दे आङो ओं ओं। खोनादों।
खोनादों ना खोनायाखै?
खोनादों। नों। खोनायाखै नामा?
खै।
खोनादों।
खोना फैयाखै मोन।
अ।
औ। दायो जोङो आयदाखौ सानफ्रोम मानसिया सानफ्रोमबोनि जिउआव मा मा खालामनानै मोजां मोनो बेनि सायाव सावरायनोसै
औ औ।
औ मोनसेया सानफ्रोमबोनि जिउआव बायदि बायदि खामानि मावनानै मोजां मोनो जेरैबायदि दिहाय ओ मोनफेरै नुफेरि खामानिफोरखौबो मावनानै मोजां मोनो लो ओ गोसेनो बायदि गोदान गोदान सोलोंनानै मोजां मोनो बेजों लोगोसेनो बिसोरो बायदि बायदि सोलोंनानै गावखौसुंथायो बा गावखौ गसंथानो हानाय राहाखौ खौ दिहुननानै लायो बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायथिनानै होनो हागोन नामा? माबोरै माबोरैहाय बिस सोरो खामानि मावनानै गावखौसुंथायो।
औ ओ दानि मानसिफोर होननानै बु बुङोब्लाथ' जेनेबा आथिखालनिखौ हमबोला आरो। ओ बयबो बिदिनो। गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' आजिखालि मानसिफ्रा माने ओ गावनि माने माबा मोनसे गोदान बा गाव ओ गाव गाव जिउआव बेस्थ' जानानै गाव माने जिउआव खामानि मावनानै मे मानि माखौ मुलाम्फा मोनो माजों मुलाम्फा मोनो माजों मुलाम्फा मोनगोन माबादि दैहाय जेनेबा रांफोरा फिनो हागोन बा न'खरफोरखौ दैदेनलांनो हागोन। आं बा गाव गावनि आथिङाव माबोरै गसं संनो हागोन बेफोरखौ माने मानसिफ्रा सानफ्रामबो नायगिरो आरो दानिया
औ औ नंगौ
बिदिनो ओम गाव गावनि जिउआवहाय अ माबा मोनसे मोजां हास्थायनानै मानसिफोरा सानफ्रामबो माने गोदान गोदान खामानि ओ‌ बा गोदान गोदान हाबा बेफोरबायदि मावबाय थानायखौ जोङो मोननो हायो आरो
औ नंगौ
गोबां सुबुंफोरानो ओ मावनो लुबैनाय बा मावनो हास्थायनाय माबाफ्रा माने आलदा आलदा जायो आरो
औ औ
फ्राय ओ आंनि बिथिङाव बुङोब्ला आङो माने दाथ जेबो मावा नालाय ओरैनो थानानै मोजां मोनो मबाइलफोर नायलाबायो इदि आरो
औ नंगौ बिदिनो ओ बिदिनो जाया समखौ माने बारहोहरनाय जायो औ बिदिनो ओ ओरैनो थानो होननानै बुङोब्लाबो ओरैनो माने समखौ ओ ओरैनो थांगारनाय बादि मोनो बिदि बिदिनो आखायाव माबा मोनसे खामानि ओ लानो मोनोब्ला दिनाव बा दिननि जा समखि बेफोरखौ माने खामानिजों हगार हरनोब्ला हगार हरनो मोनोब्ला माने बे एसे मोजां मोनो आरो आ बेजों लोगोसेनो गाव आ दिनाव माबाफोर गोदान सोलोंनो हायोब्ला लोगोसेनो बिदिनो माबाफोर ओ गाव रोंनायखौ गुबुननो फोरमायनानै होनो हायोब्ला बिदि खामानिखो फोरखौ मावनानै मोजां मोनो आरो औ बे फोरजोंनो माने समखौ बारहोहरनो लुुबैयो बिदिनो आथिखालाव माने गोदो आथिखालाव सुबुङा मा मावनानै मोजां मोनो होनोबा बांसिनथ मबाइल नायनाय बिदिनो बायदि बायदि ओ खामानि माने गेम गेलेनाय बायदिखोनो मोननो हायो। जेरैबादि आथिखालाव माने गोदोनि बादिथ ओ गोदोनि बादिसो माने ओ फिल्डफोराव माबा माबि गेलेहैनाय बेफोरखौ जबोर खम नुनो मोनसै आथिखालाव नसिङावनो थानानै बयबो गावब गावनि मबाइलावनो थानानै ओ बायदि बायदि गेम ओ भिडिअ बायदि नायो नायनानै बेफोरनिफ्रायबो गोबां सोलोंनो हायो ओ लोगोसेनो गोदो जेरै-जेरैबायदिहाय सुबुंफोरा बारा एसां मा होनगोन इखो बारा एसां माने बाहेरनि गियानफोरखौ मोनाखैमोन नाथाय आथिखालाव मबाइलनि गेजेरजोंनो माने गोबां गियानफोरखौ माने बाहेर नआवनो थानानै सोलोंनानै लानो हायो आरो ओंखायनो माने मबाइल नाय नायनि गेजेरजोंबो जोङो समखौ बारहोनाय जायो होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जागोन मानोना जों बेफोरनि गेजेरजों जोंबो माने गोबां सोलोंनो खाबु खौ मोनो। जेरैबायदिहाय जों गुबुन हादरफोरनि बायदि खोथाफोरखौबो जों मिथिनो मोनो। औ बेखायनो माने जों ओ आथिखालाव माने मबाइलफोरखौ माने उन्दैनिफ्रायनो बाहायनाय सुग माने मानसि उन-उन्दैनिफ्रायनो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। औ नोंथांनि बादिब्ला मबाइल बाहायनाया आथिखालाव सोरबा सुबुंफोरनि थांनानै थानायाव मबाइल बाहायनाया माबाफोर ओ ओं मा होनगोन ओ मुलाम्फा जादों ना खहा जादों बेनि बागै एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
ओं मुलाम्फा आरो खहा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो नायोब्ला नुयो आथिखालाव माने ओ फारसेबिथिं थिं नायोब्ला जोंहा मुलाम फाबो दङ गोबां आरो फारसेथिं नायोब्ला माने खहाबो दङ आरो गोबांनो ओ मुलाम्फा होननानै बुङोब्ला जोंहा बे फोरनो जे ओ हमनानै ला सासे मानसिया जों न'आव जिरायनान न'आव जिरायनानैनो ओ मबाइलनि गेजेरजों माखासे गोबां ओ बाथ्राफोरखौ मिन थिनो मोनो गोजान गो जाननि मा जादों मा जायाखै बे फोरखौ ओ जे फिसा बुहुम बायदि आरो बुहुम बायदि बुहुमा माने गिदिर बुहुमानो गंसे फिसा बायदि जाबाय आरो जोंहा मबाइल नि दोहै गोजान-गोजानाव माबा मोनसे जाथाय जादोंब्लाबो बा बेफोरखौबो मिथिनो मोनबाय आरो ओ हमनानै ला दिनै बो थोरा मा बायदि जानो थांगासिनो बेफोरखौबो जोंहा मबाइलनि गेजेरजों दसेनो मिथिनानै मोनो आरो। ओ सानसेनि दिना माबायदि थांगोन बेखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो मि थिनानै मोनो आरो ओ बिजाब फरायनायनि बि थिङाव नायोब्लाबो जोंहा गोबां मुलाम्फा दङ। ओ न'आव थानानैनो माने गोदोनि बाय दि बिदि टिउसन बायदिसिना बेफोरबायदियाव थांलाय लायनाङा लासिनो न'निफ्रायनो अनलाइन क्लास खालामनो हानाय सुबिदा बायदि आरो अनलाइन इउटुबफोरनि गेजे जेरावनो माखासे मोजां मोजां टिच्चार फोरा मटिभेसनेल होनाय भिडिअफोरखौ नायनानै जोंहा गोबां सोलोंनो हायो आरो आरो खहानि बिथिङाव बुङो ब्लाथ' जोंहा ओन्दै ओन्दैनिफ्रायनो जिहेथु मबाइल नायो आथिखालाव ओ मेगनफोरखौबो खायसेनिखौ थाबनो गाज्रि जानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों ओमफ्राय ओ जोंना गोबां गेमफोरबो गेलेयोना गथ' फ्रा ओन्दैनिफ्रायनो बे फोरनि जोहै माने ओ बांसिन बे ओ एडिक्टेड टाइपनि जालांनाय जेनेबा मबाइलनि ओ बिसोरो गारनो हायै गेम गेलेनायाव सोरबा एसे दिस थाब खालामबानो रागा जोंनाय बेफोरबायदि जानाय बा माइन्फ्रा एसे माने बोरैबा जालांनाय खायसेनिया बिदि नुनो मोनदों आरो खायसे खौ बेखौनो बुंनो हायो आरो औ बेनिखायनो जेनेबा सानफ्रोमबोनि जिउआव मबाइल बाहायनाया बाहायनांगौ। मोजां माब्लाबा बाहायनांगौ खिन्थु सानफ्रामबो बिदि बांद्राय माने एडिक्टेड टाइपनि खालामनानै लानाया बांद्राय मोजां नङा होननानै सानजायो आरो
औ औ नंगौ माने सम बादि बाहायनांगौ जेरैबायदि समाव लोंनांगौ नायनाय समाव नायनांगौ बेबायदिनो बेबायदिनो माने